हेलौ अ नोंथां खोनादों नामा हेलौ नोंथाङा आंनि आंनि बुंनायखौ खोनादों नामा
अ नोंथां दासो खोनादों
अ ओ नोंथां दिनैनि बे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ ओ बाउहरनाय जाबाय दि दिनैनि बे आ आयदायाव मा आदा सावरायनो सान्दों नोंथाङा गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा हेलौ
औ अ दासो खोनादों
दिनैनि दिनैनि बे आयदायावहाय आयदायावहायो ओ जों बर' हारिनि बर' हारिनि मा मा ओंख्रिया मुंदांखा बा नों मा ओंख्रिखौ खौ जानानै मोजां मोनोबा बर'आ ओ बर' हारियाव बेहाय मा ओंख्रिखौ बांसिन माने मुंदांखा बा माने बर' हारिनि ओंख्रि महरै बाहायनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा सुंद'यै ओ बिबुंथि होनो सानदों नामा बा बिबुंथि होनो हागोन हागोन नामा
अ नोंथां हागोन बर'नि ओंख्रि होनबाथ थ' जेनेबा जोङो गिबियावनो अनला खारैखौ बुंजायो आरो
औ
माने अनला खारिया माने एसे बर'नि गेजेराव एसे मुंदांखासिन होनना आं सानो माने गुबुन ओंख्रियाबो मुंदांखायानो जेनेबा जेरै सबाय जों दाउफोर जायो जेरै नारजि अमा जायो नारजि दोलो जायो। बिफोर बादिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं। थास' बि बिथराइ थास' बिसं अब्लाबो माने अनला खारैया माने बर'नि एसे फेब्रेटसिन बा मुंदांखासिन होनना आं एसे सानो आरो माने मानो होनोब्ला माने जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव जे अब्ला हाबा खुङो बा हाबा जायो अब्ला जोंहा हाबायाथ' हाथासुनि हाबा होननाय मोनसे थायो नालाय बेवहाय माने हिनजाव गोदाना माने अनला खारैखौ नि जिनि आखाइजों संना होथारनांगौ जायो अनला खारै दाउ।
माने हौवा गोदाननो जाहोनांगोन आरो रायजोफोरनोबो जाहोनाय बे माने बर'फोरनि हाबायाव माने सोलिखाथारो आरो अनला खारै बेनिखायनो माने अनला खारिया एसे बर'नि एसे मुंदांखासिन होनना आं सानो। बेजों लोगोसेनो आरो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दं बर'नि बादै गुबुनफ्रा बेबायदि संना जानो रोङा नो गोदोनि समाव रोंखायानोमोन दासो एसे एसे गुबुन हारिफोराबो दा बर'नि बे ओंख्रिफोरखौ। खौ संना जानाय सोलोंहांबाय आरो। जेरै नारजि अमाफोर। फोरबो एसे गुबुनफ्रा जानो हमबाय आरो सबायफोरखौबो अमा बेदरफोरखौबो बिदि जानो हमबाय आरो गुबुनफ्रा। ओमफ्राय दा नोंथाङाबो एसे नोंथांनि साननायनि मोन्दांथि बा मोननायाव बुंदे एसे।
ओ जों बर' हारियावथ' बय बो ओ अनला अनला दाव दाउ बा अनला खारै बिखौ बयबो मि मिथिजोबखायो ओ आरो बुंनो थाङोबा सबायजों दाउ सबायजो साम' जों बुहुत जानो मोजां मोनो ओ जुदि अनला ओंख्रि संनोबा माबा बायदि सांगौ नोंथांनि आव आं एसे गुवारै फोरमायनो होनो सानबाय ओ गिबियावनो गिबियावनो ओ खारै खारदै नांगौ बा खारै नांगौ सोरबा माने जों बर' बर' हारियावहाय बांसिनानो जोङो खारै बाहायो थायो बा जों सदा बाहाया ओ जों जुदि खारै बाहा बाहायनोबाथाय जोङो थालिर थालिरखौ फासाव जिरना दाम फायग्रोना लानांगौ दानफायनानै जिरनानै सान्दुंआव फोराननानै बा बेखौ मोजाङै रानबा थाय बिखौ सावनानै उम बिनि बे हांगारखौ जोङो ओ इनि र' साख खौ जों माने खारै महरै मोननाय जायो जुदि अनलाखौ अनलाखौ जों माबायदि बानायो होनोब्ला ओ अनलाखौ जों माइरंनिफ्राय बाहायनाय जायो बे माइरंखौ जों देनानै ओ माइरंखौ फास्टआव सुना लाग्रोयो सुनानै सोरबा बाहायो उवालाव देनाय बा सोरबा मिसिङाव देनाय ओ उवालाव देनाया बां सिन गोथावसिन जायो ओमफाय बुंनो थाङोबा अनलादो अनलाजों दाउ बुङोब्ला ओ दाउखौ फार्स्टआवहायो ओ थाव हाल दि मसला बा यदि बायदि मस्ला होनानै एवफ्रामा लानाय जायो बिनि उनावहाय बे बे बेदरखौ बा बे दाउखौहायो जोङो दै गुदुंजों गोदौ होनोनानै मोजां गोदौ होनांगौ गोदोहोखांनायनि उनाव फायो जोङो होनबा ओ अनलाखौ ग्ल ग्लब गोदौबा नाथाय जों अनलाखौ गुन्दैखौ होना होयो बिनि उनावहायो बा दस ओ गोबां समनि उनावहाय जों बेखौ खांनाय जायो ओ जों बुंनो थाङो बा माने अनलाइ अनलाया बुंनो थाङोबा जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ नेरसोन बा ओंख्रि होनजायो आरो बर' हारिनि मोनसे नेरसोन ओंख्रि होनजायो जों अनला बायदि बायदि मुवा जों जानो हायो जेरै गोखा गोखै जेरै बासि गि बिबार बा जेरै मुदुफुल ओम बिलाइ बायदि बायदि मुवाजों जों अनला खौ जानो हायो बा जोङो बुंनो थाङोबा बर'नि ओंख्रि बुंनो थाङोबा जोङो ओ उम माबा नारजि नार जि अमा नारजि अमाखौ माबायदि सङो बुङोब्ला ओ जोङो फास्टावहाय नारजिखौ फाथोनिफ्राय मोननाय जायो जों फाथोखौ जोङो फास्ट आवहाय गोरान खालामग्रोनां खौ गोरान खालामखांनायनि उनावहायो जों बेखौ रानबाथाय मोजाङै दैयावहायो ओ गोबाव सम सोमना दोननांगौ जायो बिनि उनावहाय जेरै आं ओ आव खुगायाव बुंलांनाय बायदि ओ खारैखौ होनानै ओ बे फाथोआवहाय दैबो दै होनानै फाथोखौ जोङो संनाय जायो आरो ओमफाय संनायनि उनावहाय जोङो बेखौ खारै नांगोन ना नाङाखै बा माबायाखै बेखौ टेस खालामनाय जायो आरो जों बुंनो थाङोबा आरो सबायजों साम' सबायाइदो साम'खौथ' सब सब हारियानो आजिखालियो आथिखालनि मुगायाव सब ओ हारियानो ट्राइ खालामनाय जायो ओ जेरै ओ हमना ला गुबुन जाथिफोराबो बा बेलेग हारिनि मानसिफोराबो जों बर'नि ओंख्रिफोरखौ मोजां होननानै बुंनाय जायो। ओ सबायजों जों साम'खौ माबायदि सङो होनोब्ला फार्सआव जों सबायखौ ओ लाग्रोबाय लानानै जों सबायाइखौ एवनानै हुख्रेमनांगौ। हुख्रेमनाय हुख्रेमनायनि उनावहायो ओ जों साम'खौ होखाङो होयोब्ला जों साम' मोजाङै थावजों एवनानै लानांगौ। थाव संख्रि होननानै मोजां। मोजाङै एवनानै लानांगौ बे मोजाङै एवाबाथाय जोङो ओ जुदि जोङो हमना ला बेदर बा जों साम'खौ मोजाङै एवाबा जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजार सोमजिनो हागौ। जा जेरै ओम माने मुरगि बेमार बा बुहुद बायदिसिना डायरिया बा दिडिसिनट्रि बुहुद माने नोङो माने गोबानो हागौ बा बुहुद बायदि बायदि रोखोमनि नों बेमार सोमजिनो हागौ बिनि थाखाय जोङो जानाय लोंनायखौ मोजाङै बानायनाया जोंनि थाखाय मेनटेन आरोना जोंनि थाखाय माने मोजां आरो ओ हमना ला नों ओ सबाय ओ सबायजों ओ साम'नि आयदायाव आंनो बुंनो ओ बुंनो सानबाय नोंथां ओ सबायखौ जोङो फार्स्टआव हुख्रेमना लानांगौ हु ख्रेबनायनि उनावहायो साम' खौ मोजाङै एवनांगौ थावजों। संख्रि होनानै बिनि उनावहाय जोङो सबाइ सबाइखौ जोङो दैयावज होनानै खारै होनानै जों बिखौहाय रुग्रोना लानांगौ। रुगुरनानै उनाव गोबाव स समावहाय बियो जुदि रुइबायबा हाथाय साम'खौ होनानै नोङो ओ ट्राइ खालामनांगौ होमबा टेस्ट जागोन ना जायाखै बा मोजां जागोन ना जायाखै ओ बिनि उनावहाय जुदि नोङो जाबायबा गोबाव समनि उनावहाय मोनबायबा नोङो जानो हायो। ओ जों जों जों बुंनो थाङोबा जों गुबुन हारिनि ओंख्रिफोरखौ इमानखि मोजां मोना मानो होन बा जों बर' हा खारिनि ओंख्रिखौ बांसिन साबसिन मोनो आरोना। माने तेजखौ बांसिन मोनो। बा गु गुबुन हारिनि ओंख्रिफोरखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय जायाखि आरोना जों बर' हारियान माने बांसिन सिन ओंख्रिनि बाहागाव मिथिनाय जायो। जेरै बर'नि ओ नाफाम ना खौथ' मिथियो नोंथाङा? अ नाफामखौ मायदि बानाय होनोब्ला ओ नाफामखौ फार्स्टआवहायो ना गोथांखौहायो फोरानग्रोनां फोराननायनि उनाव गोबाव समनि उनावहाय ना गोथाङा जुदि रानोबा बेखौ थास' बासर बा थास'जों देनाय जायो। देनायनि उनाव गोबाव सम दोननायनि दोनना दोनो दोननायनि उनावहाय जोङो बेखौ नाफाम महरै जानाय जायो आरो। नोंथाङा आरो बिनि बागै ओ एसे फोरमायहोनो हागोन नामा? बाय मा ओंख्रिखौ नोंथाङा जानो मोजां मोजां मोनो बा मा ओंख्रिनि बागाव नोङो बांसिन टेस्ट मोनो बिनि
औ थारैनो बुंनो हागोन नोंथां बर'नि ओं ओंख्रि होनबाथ' आरो जेखौबो जेनेबा बर'फ्रा जि मैगं बा जि ओंख्रि संना जायामोन माने गो थावा बेलेग जाखायो आरो गुबुनफोरनि माने आंनि फेभरेट ओंख्रिया बे जाहैबाय खबाय जों दाउ ओमफ्राय आरो रो उवा फाजाजों अनला इ मोननै आंनि फेभ्रेटसिन आरो आरो ओरैनो बुंदों आरो मोनसे थाबावबाय माने अमा बेदर बेदराथ' आरो हायो आरो हाबा एन्जाज जि माबा मोनसे फोरबो खुंबाथाय बर'फोरनियाव अमा बेदर नङाबा जाखाथारा थिग बिदिनो माने अमाया बुङो मोनसे औ जानो गोथाव माने थेब्लेट आरो अमायाबो दिनैनि उन अनलाजों औवा गाजा बेबो मोनसे फेभरेट आरो सबायजों दाउ बा समआइजों साब' बेखिनियानो आरो आंना
अ नोंथां होनबा अ आंनाथ' सबायजों साम' बा सबायजों अमा आंनि फेभ्रेट बेदरा जाबाय अमा आरो उम बोरमाखौ मोजां मोनो अ नोंथां होनबा दिनैनि बे बिबुंथि बा जोंनि मोगा मोगि रायलायनायखौ बेहायनो। फोजोबनाय जाबाय
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों